हेल' औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा फैैनो दं नामा?
अ औ आं दायो फ्रियावनो दंथ'यो।
औ बिब्दिब्ला जोङो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जेनेबा आथिखालनि समाव सोलायनाय महरनि बागै जों सावरायनो हागोन ना? औ औ गिबिआवनो ओ। आङो जागायग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
सोलायनाय महर हिसाबैथ' जोङो जेनेबा ओ बायदि बायदि आब बहानि लोगोसे ओ लोगोआव गोरोबनो हानाय बायदियै जेनेबा समनि खारथायाव ओ दावगानाय लामायाव जेनेबा जोङो मोनफा मोनफा हालामफोरा मुखुब जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
मुखुब जायो आरो जेनेबा सुबुङा ओ गोसो सुबुं जिउ बिदि जायो आरोना नोंथां जेनेबा ओ जिउ समाज आरो हारिमु आरिमुसिम जेनेबा दावगा बोनाय ओ बेनिफ्राय सोलायनाय महरा जेनेबा ओ बर' ओ सुबुं जिउनि जेनेबा दानाय लुनाय सेल्प' बिथिङावबो सोलायनाय लाबोदों नङा होमबा? थां
औ नोंथां
औ उम बिदिनो जोङो जेनेबा जि ओ जिहेतु जोंहा बिगियान आरोंगयारि आरो जेनेबा जौगाथाय मिल खल कारखानायाव जेनेबा जोङो दिहुननाय मुवा बेसाद जि जोमफोरखौ जोङो ओ ओ‌ जेनेबा सुबुंजों फोनांजाबा आरो सोलायनाय गासैबो थाखोआवनो जोङो बेखौ जेनेबा गोरलैनो मोननाय राहा जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेनेबा सिगांनि समावथ' जोंनो जोंनि बाहायजेननाय जेनेबा जि जोमफोरखौ जोङो न'आवनो दानानै लानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
थ' गोबाङानो जेनेबा ओ जेनेबा गोबां खार ख जेनेबा दारिमिनफोराव दानानैसो जोङो आथिखालाव जि जोमफोरखौ
औ औ
औ इन्डास्ट्रिफोर दानाय जि जोमफोरखौसो जों आथिखालाव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोथां औ
उम बिब्दिनो जेनेब्ला ओ जेनेबा सोलायनाया फ जेनेबा गासैबो थाखोआवनो गोरलैयै मोननो हानाय राहा खालामदों नालाय बेखायनो जेनेबा बे रोखोम ओ जिहेथु बर' दानाय लुनाय जेनेबा सिशल्प' आरो समाज जिउआवबो जोबोरैनो सोलायनाय नुनो मोनदोंना नोंथां?
औ नोंथां।
उम जेनेबा दानाय लुनाय सिल्पनि गुदि मुवा आरो ओ दानाय आदब आगर एरनाय बेफोरनि जेनेबा बाहायनाय जिहेतु साखोन सिखोन समायहोनाय आरो सोलायनाय फिथाइयाव दिहुननाय मुवा बेसादफोरावबो सोलायनाय थां
औ नोंथां
औ जोङो आगर खुन्दुं गाब गानाय आदबावबो गोबां सोलायबाय नोंथाङा जेनेबा गोदोनि समाव जोङो खुन्दुङाव गाब गाहोनो थाखाय मा मा रोखोमै ओ आ आदब बाहायनाय जायोमोन नोंथां आफोरमायना हो हागोन नामा?
हेल' नोंथां
हेल'
औ औ नोंथांनि बुंनायखौ मोजाङै खोनाफैयाखै माने
ओ‌ जोङो गोदोनि समाव जेनेबा खुन्दुंफोराव गाब गानो थाखाय जों मा मा आदब खायदा आदब खायदा बाहायनाय जायोमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिबदिबा नोंथाङा नोंथाङा‌ फोरमायग्रोदो
माने मोनथिनो मोननाय बायदिब्लाथ' बर'फोरा गोदो गोदाय गोबां आगरफोर बाहायबोदों आरोना मिथिंगानिफ्रायनो बिसोरो औ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो गावसोरनि दानाय जि जोमफ्रावबो गाब गाहोयोमोन आरोना जेरै मैथा फिथाइफोरजों। जेरै थाइगिर थाइगिर मादा आरो इदिनो। बिदिनो थालिर मैखुननिफ्राय आरो। बायदि बायदि बिफांफोरनिफ्राय बिसोरो। आगर दिर माबा गाब दिरोममोन आरो औ आरो बे फोरबायदिनो बिसोरो बेफोर जिफ्रावनो आगर एरनो थाखाय मिथिंगानिफ्रायनो।
ओ माखासे सावगारिफोर जेरै हाजो आगर फोर जेरै फारौ मेगन। आरो दिंखिया आगरफोर। जेरै औ आरो लाव लाव बेगर जेरै। दावउसा मोख्रेब। आरो आरो बिदिनो जेरै दाउथु गुदुनि आगरफोर। बैग्रि बिबार।
औ।
औ बिदिनो लाव बेगर। खामब्रेंगा आगर। बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोना।
औ।
माने बेफोर आगरफोरखौनो। बिसोरो गावसोरनि दानाय दखनायाव एरोमोन आरो आगर समायना रमायना।
औ। ओ बेनिफ्राय जेनेबा ओ जोंहा दायोथ' जेनेबा आथिखाल समाव जेनेबा गोदान आबह वानि गोहोमाव जेनेबा बेलेग ओ जुनि एबा जायगायारि दोरोङारि आ गरायखा एरनाय सुखांनाय बैफोरनि सिमाखौ जेनेबा। बाराय होना फुवार होदों नङा होमबा नोंथां। बे बिथिङाव जोङो जेनेबा गामियारि जि दाग्राफोरा हाथाय सोहोर नोगोरफोराव जेनेबा हा हालामसिम फालामगि खालामनो हानाय जादोंमोन आरोना नोंथां। ओ जोङो फालांगि खालामनायखौ जोङो मिरु खालामना जाखांबोनाय दानाय लुनाय हाबा या जेनेबा बर' हिनजावफोर। जि दाग्राफोरनि थाखाय मोनसे बेसेन गोसा मोनसे नखरारि मोजां सिल्प' आरिमु मोन आ रोना नोंथां। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।